हेल' औ खोनादों नोंथां ओरैनो दं नोंथां
आदसा ओइ दिनैनिफ्राय दावरावखौ खोनाफैदोंलै नोंथां
र' र' दैै र आं सासे मानसिखौ सिरि थाहोनि ओइ सिरिथा मासि रायलाययोब्रा हेल'
मा खालामदों नोंथाङा
आं नै ओरैनो दं नोंथां
आतसा जाखांबाय नामा ओंखाम
माने जायाखै आं दा संगासिनो माने गोथाव गोथाव बुस्थु
आतसा मा ओंख्रि संखो नोंथां
आङो माबा मा होनो बिदिनो दालि ओंख्रि संदों ओमफ्रायो माबा मा होनो बिदिनो दिंखिया
अ आतसा खबरा थिगानो ना नोंथां
औ थिगानो।
आ जोंनिथिंजाय बोथोरा दा दोमैलु। दोमैलु जाथारदों नोंथां
अखा हायाखै नामा?
फोर गायखांबायना नोंथां
बिदिनो सप्तासे जाबाय माइखौनो गायनो मोनाखै
अ आतसा
हेल' ओम औ खोनादों हेल' खोनायाखै नोंथां
अ खोनादों खोनादों खोनादों बुंलाय
खोनायाखै नामा नोंथाङा
हाथ'वाखै सप्तासे जाबाय अखा हायैया
अ आदसा दोथां होमबाना नों फ्रि दङ फ्रि दं दा नोंथां अ बा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ आं जोंनि ओनसोलनि बागै
औ
ओ बुंनो हायो
आतसा
ओ जोंनि ओनसोलनि बागै बुङोबाथ' ओरैबायदि बि प्रब्लेमाव गोगलैना दं दा खोनादों नोंथां माने जोंनि ओनसोल जोंनि ओनसोलनि बागै बुङोबा माने दा मेन खोथाया जाहैबाय माने। हान्था मेलानि थाखाय एसे उसुबिदा लामाफ्रा। खोनादों लामाया बे। लामाया बिराद गाज्रि थांलाय फैलाय। ओरै स्कुलफ्रावबो गथ'फ्रा थांनो उसुबिदा दैज्लां बोथोर।
ओ नोंथां।
खोनादों।
खोनादों नोंथां ओ
जोंनि ओनसोलाव होनोबाथ' माइआ खावसे खाय खावसे गायखांबाय ओमफ्राय गायनानै आरो दा खावसेया दंबावो। बिदिनो आरो आरो इसे। बोरि बोरि जायगायाव माइ गायनो होनबावाखै।
ओ
बिदिनो एसे जोंनि ओनसोला एसे माने आनडेभ्लाप होनजायो आरो।
औ औ।
बिदिनो लामाफोराबो बांद्राय सुबिदा जायाखै।
ओ
आरो बिदिनो ओ बे मा होनो। ओ। जोंनि ओनसोलाव एसे बारहावायाबो बारा मोजां नंला एसे गुबुंबाय पलुसना बारा जाबाय।
ओ
बिनि थाखाय नै सान्दुंसो दुंगासिनो माइखौनो गायनो मोनाखै।
अ आदसा।
ओमफ्रायो। बेबायदिनो मा होनो बेखौ? ओ बोथोराथ' बोथोर बिराद सोलायखाबाय गोदोनि बायदि नंला।
ओ
बिदिनो दा गोदो माइ गायनायाव ए से दाबायदियाव अखा मोनोमोन थाब थाब थाबनो सप्थासे माइ गायनो मोनाखै सोरबा रानस्राव स्राव। सोरबा बिगासेबो थुजेननो मोनाखै आ खौनो लाजेनो मोनाखै माने।
औ।
ओ बिदिनो आरो। आग लानो मोनाखै बिदि जाबाय थायोबा माने जोंनि ओनसोलनिया ओनसोलनि सुबुंफ्रा जानायाव एसे उसुबिदा जागोन रांखान्थि बिफाङाव एसे उसु बिदा जागोन मावनाय दांनायाव बेबायनो बहुद समयसा जानानै दं आरो।
औ।
दाथ' बुंनो थाङोबाथ' माइ माइआ माइ गायनो मोनबासो आदारफोरखौ एसे जाग्रा आदारखौ मोनो नाला य
ओ
बे बिदि जा-जानो मोनाबा माने जोंनि रांखान्थि बिफाना एसे गाहायाव थांगोन आरो।
औ नोंथां।
एसे मा बानायनांगौ जोंना एसे माने बिदि हान्था मेलानिबो थाखाय एसे उसुबिदा नालाय थांलाय फैलायनि थाखाय। आर दा माइबो गायनो मोना मानो मोना उसुबिदा जाथारबाय जोंना।
ओ
बिदिनो एसे खस्थ' मस थ' जिउ खुंनांसिगोन आरो नोंथां। दाथ' नै अखा हां हां जादों दानो सान्दुंबो दुंगोन
ओ।
एखेबारे गाजु उसुबिदा जाबाय आरो। नोंथाङा ए से नोंसोरनि बागै एसे फोरमायलाय। नोंसिरनि साइडआव माबायदि जानानै दं।
अ जागोनदे नोंथा। थोथोथा जोंनि बारावा होनोबाथ' जोंनि ओनसोल होनबाथ' जोंनि ओन सोलाव बर्थ'मान थिगैनो सोलिदों माने मोजां थासारियानो सोलिदों आरो ना। ओमफ्राय माखासे गामिनि थासारिफोराबो मानसिनि अनजिमायाबो खम माने आरो गाव जों गाव मिलायो ज' मिलायलायनानै ज' आबाद मावलायलायनाय जायो। ज' मिलायनानै ज' थालायनाय जायो। ज' ज' ज' ज' थालायनानै ज' ज' खामानिखौ मावलायो।
औ।
आरो ओरैबायदि जायो माने जोंनि ओनसोलाव ना माखासे देभ्लपआ दासिमबो जायाखै आरोना गोबां दंबावो माने डेभेलप जानो जोंनियाव लामा लांगोना बायदिसिना जेबो मोजां नङा माने मोजां हान्था मेलानि थाखाय बि राद प्रब्लेम सोलियो आरोना। बिदिनो अबेबा दै लामानि थाखाय जोंनियाव दालां गैया आरो थांलाय फैलाय खालामनो दा हान्था मेलानि थाखाय मोजां लामा गैया। हाखर हाला माने अबेबा समाव गोनां थि जाबौ माने थाब थांब्रबनायनि जेबो इसेबां बिदि सुबिदा गैथ'वा आरो ना एसे बिराद एसे आनडेभेलप जाना दं माने। आरो जों बेफोरखौ साननानै मानोना जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेफोरखौ ख गो गिदिद गिदिद गोलाव फरायनाय थाबासो जों बे खौ डेभलप खालामनो हागोन ना? जौगाखां होनोनो हागोन गामि ओनसोलखौ। ओं बिनिखायनो जोङो माने सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरोना। सोलोंथाइनि बहुत गोनांथि आरो जों उन्दै उन्दै स्टुडेन्टफोरखौ माने फरायसाफोर खौ जोङो ओनसोलाव माने सोलोंथाइ होनांगौ। राव खौबो बेखार सुबुं थाहोनो नाङा आरोना। जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो सोरबा मानसिया ओनसोलाव माने एसे बेखार थायोबानो जोंनि उनि उननि फिउचार स्टुदेन्टफोरा माने गारजि लांनो हमो माने ओरैनो बेखार जालांनो हमो। बिनिखा नो जोङो जाय जाय मानसिफोर ना बेखारैनो ओनसोलाव बेखार अब्ला गोबां मानसिफोरानो बेफोरखौ नायनानै बे खार जानो नाजायो।
औ।
सुबुं नि आइडिया। होनो नाजानांगौ माने आरो मावनांगौ
औ
होमबासो जोंनि उननि फरायसाफोरा नायनानै सोलोंगोन। आरो ओनसोलाव जों माखासे गाज्रि मुवाफोरखौ सुनायखौ गोजान खालामनांगोन आरोना।
औ औ
माने ओनसोलाव गाज्रि मुवा बायदिसिना बेसाद बायदिसिना बाहायनायफोरखौ बन्द' खालामनांगोन। होमबासो गामिया ओनसोला डेभलप जागोन ओनसोला डेभेलप जानाय लोगो लोगो गामियाबो डेभेलप जागोन। जुदि जुदि गामि गामि एरियाया मोजां जाबानो गाज्रि फरिबास गैयाबानो ओनसोलाबो मोजां जागोन ना आरो जोङो गोबां गिदिर गोलावफोरा ओनसोलखौ ओनसोलखौ नायनानै फोसाबलांनो नाजाबाय थानांगौ आरोना।
औ औ जागोन दे औ।
औ
ओमफ्राय
जों जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा फरायनानै गेदेर गोदाव फरायनानै जुदि जों ङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां बोसोन होआबा मोजां सोंथायाइ होआबा माने जोंनि ओनसोला माने गाज्रि निफ्राय गाज्रि जालांगोन आरोना गोबां सुबुंफोरा बिदिनो मा होनो - बिमा बिफाखौ नाया दावराव-दुराव खालामनानै गारि मथर बिगोन बाइक बि गोन, मबाइल बिगोन बेबायदि थायोबा मा ओनसोला बुहुत‌ गाज्रि थासारियाव फैयो माने बिनिखौ नुनानै बेलेगा सोलोंगोन बेबायदिनो सोलोंनानै बिराद माने ओनसोला बिराद गाज्रि थासारियाव जालांनो नाजायो आरो। आरो बे बेबायदि थासारिखौ माने गुबुन ओनसोलफोराव माने नुनो थाङो आरो बिनिखायनो बेफोरखौ नोजोर होनानै माने गामिनि ओनसोलनि दैदेन गिरिफोरा बेफोरखौ थाल लानानै माने बन्द' खालामनो नाजानांगोन माने आरो गोबां मा होनो दैदेनगिरिफोर, दैदेनगिरिफोर दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ नायनानै दिथागिरिफोरखौ माने बिमा बिफाफोरखौ। जोंनाथ' बिमा बिफाफोरा मोजां सोलोंथाइ मोना खै नालाय बिसोर बारा बुजिया बेफोरखौ माने जोंनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायनांगोन आरो गारजेनफोरनोबो। गार्जेनफोरनो फोरमायनाय लोगो लोगो गाव गावनि फिसाफोरखौ बिसोर थाल लागोन आरोना
दे होमबा ना नोंथां
दे होमबा